औ।
हेल'।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनाबाय आंसिमबो।
अ मा खबर नोंथां?
दा इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं नोंथाङालाय? हेल'
मा
हेल' नोंथांनि रावखौ खोनानो मोनाखै।